नोंथां नोंथाङा दा मा खालामदो?
आङो दा ओरैनो दंथ'यो
अ फ्रियान ना अब्ला नोंथाङा
औ औ नोंथां।
अब्ला बिदिब्ला दसे सम होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ नोंथां हागोन।
अ बिदिब्ला आं मोनसे आयदा लानानै फैदों आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बे आयदानि सायाव सावरायनो थिना अब्ला जोङो? जेरै जेरैबायदि जोङो फिथाइ सामथाइनि सायावनो रायज्लायनोसै
औ औ।
आथिखालाव माबायदि फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनाय जायो आरो गोदो बैफोर फिथाइ सामथाइ माबायदि मानेखे बर'फोरा गायोमोन। बेफोरखौ माबोरै बाहायोमोन बेफोरनि सोमोन्दै आरो
औ।
जोङो फिथाइ सामथाइ होनना बुंब्लाथ' जोङो गिबियावनो बेफोरो जोंनि न' खाथि खालायावनो मोननाय हाजो बायदिफोराव जों बेफोरखौ बुथुमनानै जानाय, आरो बर'फोराथ' जों मिथिखागौना नोंथां गोदोनिफ्रायनो बिसोरो मिथिंगानि बिख आखायाव थानानै रायजो जाबोनाय हिसाबै बिसोरो बबे बिफांनिफ्राय मा फिथाइ मोनजायो बेफोरनि स्वाद थावनाया माबायदि बेफोरखौबो बिसोरो मिथिगौ।
औ।
थिग बेबायदिनो गंफ्रोमबो जों गोदो नुनो थाङोमोन बर' न'खराव जानो थाखायल' फिथाइफोरा फांफा फांनै थायोमोन आरो खान्थाल दंफाङाबो फांसेबाबो थागोन थालिराबो सख्लबसेबाबो फांनै फांथामबाबो जानो थाखाय थागोन जेरैबायदि रैमालि बेफोरबो थागोन। आरो बेनि अनगायै जोङो लिटिकु फोरखौबो नुनो मोननाय जायो लिसु थिख बेफोरनो गाहायमोन आरो जोंनि आरो थाइजौ बेफोरनो गाहायमोन आरो बर'फोरनि फिथाइ हिसाबै जानाया आरो। नाथाय आथिखालाव बैफोरखौ जोङो बागान खालामामनायखौबो नुयो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव। जेरैबायदि जोङो बैग्रि बैग्रियाबो थायोमोन। गोदोनिफ्रायनो नाथाय आथिखालाव बैग्रिखौ जोङो गोबां रोखोमनि बिजनेस लाइनाव नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि सालानि बैग्रिखौ नुदोंना नोंथां सनि सालानि बैग्रि थ' जोंनि ओनसोलाव मानेखि आथिखालाव मोननै मोनथाम रोखोमनि नुनो मोननाय जादों जेरै लकेल बैग्रि लकेलाथ' जों न'आवनो थानाय बेफोरखौ बारा जोङो नुवा आरो गायनायखौ न'आवनो एफा आथिखालावबो फांफा फांनैयानो दङ।
औ।
ओमफ्राय बिनि अनगायै जोङो जेरैबायदि सालानि बैग्रि बेखौ बैग्रि बेलाथि होनो जोंनियाव। बियो मोननै मोनथामस रोखोमनि नुदों मोनसेया एसे फिसा फिसा आरो मोनसेया एसे मिडियामनि मोनसेया गिदिर गिदिर आरो ओमफ्राय कालाराबो बबेबा गोजा जायो एसे जारोम जारोम अबेबा गोथां बेफोरबायदिबो नुदों बेखौ
औ।
मानेखि आथिखालाव सिजेन हिसाबै बेखौ बिजनेसाव बांसिनै जोंनियाव गुवार- गुवार लांदां हा फोथाराव गायना गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ
आरो बेखौ माबोरै गायनांगौ बिसोरो बेफोरखौ मानेखे बिगियान मुगाजों सोलोंहैनानै बेफोर आबाद मावनायखौबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जादों। आरो बेसेबां हासार नांगौ बेसेबां मेडिसिन बाहायनांगौ बेखौबो बिथांमोना सोलोंनानै गायदों आरो जोंनि ओनसोलफोराव आरो बेनि अनगायै जोङो स्ट्रबेरि स्ट्रबेरिखौबो जोङो गोदो गायामोन जानांगौ बर'फोरा। उन्दै समावथ' जोङो नुुबाङाखैमोन। नाथाय ओ आथिखालाव गोबां मानेखि सुबुंफोरखौनो स्ट्रबेरिखौ माबायदि गायनांगौ जेरैबायदि आं नुनाय हिसाबैथ' आलि खोलायनाय नुदों आरो नोंथां। आलि खोलायनानै प्लास्टिक गोसोम बलायनानै बिनि मानेखि गुदुंखुरलायनानै बेहाय आं एसेबांबो मोजां आन्दाज नायाखै माबायदि गायो। खिन्थु बेहाय बेगर फोर बिदि फोनाय फोनाय जायो ना फुलि गायनाय जायो आं बेखौबो मोजां मिथिया आरो। नोंथाङा मिथिगौ नामा इनि सोमोन्दै? खोनादोंना नोंथां?
मा होन्दों? खोनायाखै नोंथां
नोंथांनि जायगायाव बेबायदि स्ट्रबेरिनि आबाद मावनाय नुयो नामा होनदों फिथाइनि?
औ औ। जों नि ओनसोलावबो फ्राय आथिखालाव माने फिथाइ-सामथाइ बेफोरबायदि ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। मानसिफ्रा दा जोंनिखैजाय माने गोरान होन एसे गोरान हाफोरा जायगाया माने बांद्राय दै थाया। बेनिखायनो आथिखालाव बेफोरबायदि गोरान खेथि बा मैगं थाइगं, फिथाइ सामथाइ बा सापात नि आबाद बेफोरबायदिखौ मावनाय नुसै आरो आथिखालाव। जोंनि ओनसोलावथ' बारा माइ गाय या नालाय। ओम ओ नंगौ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो मोननै मोनथाम रोखोमनि बैग्रि बेलाथिनि आबादखौ मावनाय नुनो मोनो। ओ बेनिफ्राय आरो स्ट्रबेरि आरो तरबु- तरमुस बेफोरबायदि खौ बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय नुनो मोनो आरो। ओ बेबायदिनो बिदि आलि खोलायनानैनो स्ट्रबेरि बा टरमुसफोरखौ उम बानाय ओ माने आबादखौ मावनाय जायो। माने प्लास्टिक खोबलायनानै आंबो नुदोंसो माने गोजाननिफ्राय बारा इदि खाथिफोराव थांनानै बा माबानानै रायलायनाय बिदि सोंस्लिउनाय बिदिफोरबो जायाखै आरो माने। उम
आरो बेनि अनगायै औ बेनि अनगायै जोंनि जायगाफोराव ड्राग'न ड्राग'न फ्रुइटनि इदिबो आबाद मावनाय नुदों आरो। बेखौ जेरैबायदि पाक्कानि माबा बानायनानै मानेखि मान बाय होलायनाय बेफोरबायदि नुदों आरो आं। नोंथांनि जायगायावबो नुदों नामा बेफोरनि?
ओं। जोंनि जायगायावथ' आं जोंनि खाथि खालायाव नुनाय जायाखै। बे- बेबायदि द्रागन आबाद मावनाय खौ? उम बेनिफ्राय बबेबा साइडखै माव नाय दं जानो हागौ आरो आं माने मिथिनाय जायाखै बेखौ नुनाय जायाखै बिदि। बांसिनानो जोंनियाव बे ओ स्ट्रबेरि आरो तरमुस बेफोर आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो।
औ
बेनिफ्राय ओ न'आवनो थानाय बे थाइजौ, खान्थाल बा लेथुखु खु, लिसु बेफोरखौ ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बेनिफ्रायथ' आजिखालि फिथाइ सामथाइ फोराबो न'आव जानो थाखाय गायनायबाबोथ' आजिखालि ओ मानसिफोरा माने ओमफ्राय बा बांसिनानो बेफार फालांगि रां खामायनायनि थाखायसो ओ जाजोब्बाय नालाय रां खामायनायनि थाखाय बेनिखायनो न'आव थानाय फिथाइफोरखौबो माने फान होनानै रां खामायनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि लेसु बा जलफि ओ थाइजौफोरखौबो आनारस बेफोरबायदिखौ बो आथिखालाव फाननानै रां खामायो आरो जोंनि खिजाय।
औ। नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनिथिंबो बिदिनो गोदोथ' जों उन्दै समाव गोबां मानेखे सोरनिबा न'खराव लिसु थायोबा जों जा खानानै जाहैनो हायोमोन। नाथाय आथि आथिखालाव बिजनेस जानाय लोगो लोगो बेखौ बेफार फालांगियाव लांनाय लोगो लोगो जों बै गुबुननि न'खराव थांनानै बे फिथाइखौ खानानै जाहैनाय बिदिबो थांनो हाला आरो बेखौ जानो बो होआ बिगोमाया बादा होयो बेफोरबायदि आरो। आरो जोंनि ओनसोलाव मोनसे बागान खुलिनायखौ बांसिनै नुनो मोननाय जादों।
औ।
दा साननैसोआव आरो। थालिरनि बागान आरो।
अ।
उम सिगांथ' जोंनि बर' न'खराव गंफ्रोमनावबो थालिरा खना खफा एफा एनैया थाखायोमोन जानो थाखाय। आरो जोंनाथ' थालिर बिलाइआ फुजा होनायाव लाइजौआ नांखाथारगौ बिनि थाखाय थायोमोन जानांगौ नाथाय आथिखालाव बैफोरखौ मानेकि जोंनि ओनसोलाव बागान बानायनाय बेफोरखौ नुसै आरो। आरो बेफोरखौ माने खि बागान बानायनानै बेफोरखौ जोङो गुबुनाव सालान हरनाय बेफोरबायदिखौ बिजनेसाव बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोननाय जासै। आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरैबायदि नारिखल नारिखलनिबो बागान नुदों आरो आथिखालाव आं जोंनियाव‌। इफोरनिबो ए एफा इदि बागान खालामलांदों। बेफोरबो मानेखि नारेंखलाबो गोबां आथिखालाव बेसेनाबो बारा, हाथाय बाजारफोराव बेनि थाखायनो जादों जानांगौ बेफोरनि बागान खुलिनायाबो। नोंथांनि ओनसोल सोलावबो बेफोरबायदिनो आरो माबा फिथाइ सामथाइनि, आबाद मावबावो नामा?
औ बे नारिखल नोंथां बुंनाय बायदिनो नारिखलाबो दं जोंनियाव नारिखलनि आबाद खौबो मावनाय जायो माने। आथिखालाव न'आव जानो थाखाय गायनाय मा गायनायखौनो फ्राय बांसिन माने फानहैनाय बेफोरखौनो नुनो मोनसै आरो बे थालिरफोरखौ एसेबां बिदि जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनायखौ नुनो मोनाखै आङो जायखि जे आरो बे जान आन्था न'नि खाथिफोराव थानायफोरखौनो माने फाननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बेनिफ्रायथ' बै बैग्रिफोर। बैग्रिफोरखौबो बेबायदिनो आथिखालाव मोनजालानो जोंनि ओनसोलाव गावबा गाव न'आव थायाबा माने मोनजाला होननाय बायदि जाहैबाय आरो। दा गुबुननि न'निफ्राय माने आथिखालाव सोङाव खानानै जाहैनाय बेफोरखौ हालिया होननानै जानोबो होला माने गासिबो बेफार फालांगिरिफोर जालांजोब्बाय नालाय
औ
ओमफ्रायथ' आरो जोंनि ओनसोलाव एसेबां माने फिथाइ सामथायाइ बिदि बेफोरनि आबाद मावनायखौ आं नुनाय जायाखै आरो
औ आरो जेरैबायदि जोंनावथ' लेबुनिबो एफा एनै गंफ्रोम होन नफोरावथ' लेबु जेरै नारें बिफांफोरा थाखोना बेफोरखौबो आथिखालाव बागान नुनो मोनदों आरो आरो बिनि अनगायै जोङो फिथाइ सामथाइ होनना बुंबावोबाथ' जोङो दाख्लैसो गोदान फैनाय सक्लेट चक्लेट ना मा होनो
औ औ
बेनिबो आबादखौ बांसिनै जोंनाव फुलिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे चक्लेट बि बिफांखौ गायनानै बिनि फिथाइखौ मानेखे आबाद खालामनायखौ आरो ज जोंनियाव आरो बेफोरो बांसिन दिनै बिगियानारि मुगा रासायनारि हासार बाहायनानैसो गायनाय जायोना नोंथां। बेफोर गायनायनि बांसिनथास रासायनिक हासार बाहायनायजों जोंनि हाफोरनि आबहावाफोरा बै एसेबाबो जोंनाव गुबुंले जादों होनना आं सानो आरो बिनि गेजेरजों जेरैबायदि जोंनो हासार जगायग्रा फिसा फिसा एम्फौआ एनला लाइफांफोरा रज'नो मोनाब्ला बिदिब्लाथ' जोंनि हाफोरा गाज्रि जालांखागोन ना। बिनिखायनो बेफोरबायदिबो एफा एनै हानिबो खहा खालामदों आरो बेफोर फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनायावबो आरो आरो बिसोरनोथ' नांगौबायदि जोङो दै होनांगौ। अब्लासो जों बेफोरनिफ्राय जोङो नांगौ बायदि फिथाइ मोनगोन आरो बिनि अनगायै जोंनाव खमला बागान खमला बागानखौबो नुनो मोननाय जायो एफा एनै बांद्राय गै गद्राया सिगां एसे बांसिनमोन नाथाय आथिखालाव खमलाया बोसोरावसो खेबसे होययो नालाय बिनि ओंखायनो सुबुंफोरा बारा गायबांला जानांगौ आरो बांद्राय एम्फौ एनला फोराबो बारा जायो एम्फौआबो बांद्राय गुनजेर खुरो आरो दंफांखौ बिनि थाखाय गाया जानो हागौ। नोंथांनि जायगायावबो खमलाफोरनि बागान बानायो नामा?
जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि एफाग्र गिदिर बिदि ओनसोल कमला बागानखौ आं नुनो मोननाय जायाखै।
ए
जिखुनु जाया बे गाव गावनो न'फोराव बिदिनो एफा एनै बारिफोराव गायनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो खमला बागान खालामनाय गाव गावनि हायावनो एफा एनै बिदि एसेबां गिदिर गिदिर गैया माने बेफोरखौनो फाननाय जायो आरो बेफोरखौनो आं बे बेफोर जानो आन्था बेफोर गायनायफोरखौनो खावसे बिदि फाननायबो जायो आरो फाननाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों आरो आङो
औ आरो नोंथांनि जायगाफोर लिबुफोरनि बागान
औ लेबुफोरनि बागानाथ' दङ दंनाया लेबुआथ' बयनियावबो थाखायो नालाय ओ आरो बेफोरो थाइबाथाय बहुद थायोना। ओ बेनि थाखायनो माने बेफोरखौथ' आरो गोखै हिसाबै जा नोबो हाया नालाय न'आव थाबाबो बेनि थाखाय बेफोरखौ माने फानहैनाय नुनो मोनो आरो फाननाय बेफोरबायदि आबाद मावनाय बेफोर नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावबो
थारैनो आथिखालाव बांसिन बेफोर फिथाइ सामथाइखौबो बिजनेस मावनाय रां खामायनाय बेफोरावल' नुदोंना नोंथां
औ नोंथां बेफोरबायदिनो रां खामायनाय बा न'खरखौ माबानो हानाय बेफोरखौ